खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
ओ नोंथां आं नै ओरैनो जिरायनानै बिदिनो दंथ'यो फ्रियैनो।
अ' नोंथा नोंथाङा फ्रि दं दा होमबा?
औ दङ
औ
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै ओरैनो दंथ'यो नोंथां सानजौफनि जाखांबाय नामा?
ओ नोंथां जाथ'वाखैना दाबो‌।
अ' मा ओंख्रि संबाय दं?
आङो नायनायानो जायाखै। इदिनो औ
औ होमबा नोंथां जोङो गुबै आयदायाव फैनोसै ना?
औ औ दे फैनोसै‌
नोंथाङा फ्रि दंब्ला एसे माने जोङो बिदिनो जोंनि ओनसोल जा गामि एरिया बेफोरनि जि सोलोंथाइ बा फरायनाय जोंनि सोलों थाया माबायदि ओ दायो माबायदि जाखो गोदो माबायदिमोन बिनि बागै एसे सावरायनोसै होमबाना नोंथां?
औ औ दे सावराय जागोन।
होमबा नोंथाङो ओ आं नोंथां बे मिथिग्रा लाग्रोसै नोंथांमोननिथिंजाय जि सोलोंथाइ बियो माबायदि सिगां माबायदिमोन दाबायदि दायो माबायदि सोलायनायाव फैखो बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोना नोंथाङा?
औ हागोन।
ओ जोंथिं सोलोंथाइनि बिबाङा जेनेब्ला जों ओ जों जे जे उन्दै समनिफ्राय दासिमाव नुबोनायावहाय गोबां जौगाबोबाय आरो। होनबा सोलोंथाइ गोरोंनि अनजिमाया बांबोगासिनो दं आरो।
औ
जों गोदोनि समावथ' जोंहा फरायसालिफोरबो गैयामोन नालाय जोंहा बेफोरबायदि सुबिदायाबो जोबोद खममोन आरो गोरों मानसिफोरा गैयामोन। गाइड होनो थाखाय बेफोरनि जाउनावबो बै समावहाय सोलोंथाइ गोरों मानसिनि अनजिमाया खमथारमोन आरो नाथाय दायो जोंना ओ बिदिनो फराय फरायसालिफोराबो जोंना फै फैबाय बिदिनो गोरों गोरा मानसिफ्राबो बांबाय बिसोरनो जेनेबा माखासे उन्दै -उन्दैफोरखौ जों फोरोंनायखौ नुबाय माने फरायनांगौ बिनिनो होननानै दा बेफोर फ्रायनो माने सोलोंथाइया जोंथिं बारायबोगासिनो आरो अब्लाबो जों आरो नांबावगौ आरो सोलोंथाइ दंबावो सोलोंथाइ गैयैबो आरो मानसिफोर दंबावो दा नोंथांमोनथिंलाय?
जोंनिथिंजायबो आङो नुनो मोननायाव बिदिनो गोदो गोदाय सोलोंथाइ होनोब्ला जों सोलोंथाइखौ माने खायसे ओ गोदो गोदायनि आबै आबौआ माने लेखा बा स्कुलावनो थांनो मोनाखैमोन। बा फरायनो मोनाखैमोन नाथाय बिदिनो समजों लोगोसे इदिनो लासै-लासैहायनो माने सोलोंथाइया माने जौखा जौगोबो जौखाबोगासिनो दङ' जौगो दावगाबोगासिनो दङ' माने ओ गोदो गोदायथ' गोबाङानो माने लेखा फरा बा स्कुलावहाय थांनो मोनाखै फराय मोनाखै बा बिदिनो गोदो गोदाय जाम्बा जाम्बियानो बांसिनमोन होनांसिगोन आरोना ओमफ्राय दानि जुगाव नायोब्ला जोङो अ गामि बा जि खाथि खाला ओनसोल बा बबेबा खाथि खालानि स्कुलानो होन बेवहाय माने गोबां मोजां - मोजां फरायसाफोर बा मोजां - मोजां सोलोंथाइ लानायफोर बेफोरो माने ओ जोङो नुबोनायखौ नुबोदों बा मोनथिबोदों ओ ओ गामि एरियाफ्रावबो जोङो नायोब्ला नुयोब्ला माने ओ फरायनाया माने सिगां माने खमावनो माने खम फारसेनटेेज लानानै फास जायोमोन बा हाय सेकेण्डारियानो होन बा मेथ्रिकआनो होन खम जौखोन्दो लानानै फास जायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय माने आजिखालिनि जुगावहाय माने गोबां - गोबां माने पारसेन्टेन्ज बा फारसेन लानानै फास जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। ओ सोलोंथाइया माने गोबां दावगाबोनायखौ आङो नुबोदों आरोना ओ बिदिनो गोबां फरायसाफोरा माने गावनि लाइफ खौहाय बा गावनि जि ओ जिउ बा थांना थानायनि जिउखौहाय माने ओ मोजां लामायाव लांनोबा जोङो सोलोंथाइखौहाय मोजाङैनो लाबोनांगोन बा साख्रि बाख्रि नांगौबा जोङो ओन्दै समनिफ्रायनो जोङो खस्थ' खालामबोनांगोन नाजाबोनांगोन अब्लासो जों जोंनि लाइफआवहाय माने माबा मोनसे बा सा सेस जानो हागोन बा बिदिनो साख्रि बाख्रियानो होन मोनगोन ओ साख्रि बा बेलायाव जोङो गोदो गोदायथ' ग' बहत खममोन साख्रि बाख्रि नाथाय दानि जुगावहाय नों साख्रि बाख्रियावहाय नों टिचाराव होन ओ बा इन्जिनियार होन बा डक थ'रावनो होन
औ औ
गोबां साख्रि मोनबोनायखौहाय ओ नुबोबाय मोनथिबोबाय माने आजिखालि माने साख्रि मोन्नायानो मोनसे गामियावनो बहत जाबोबाय दा जों माने बहत सोलायबोनायखौहाय बहत जौगाबोनाय डेभलप जाबोनायखौ आङो नुबोदों आरोना ओ दा थ' जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जों माने जौगाबोनायखौनो बहत नुबाय आरोना आरो नांबावगौ बिनिफ्राय आरो जौगासिनोब्ला जोङो साबसिन जागोन आरो ना नोंथां होमब्ला जोंबो दा एसे नांगौसिमानो माने एसे माबानानै थाबाय आरो बिनि उनावहाय माने थाखा फैसानि प्रब्लेमावहाय जों एसे दोनथ'नाय जाबाय अब्लाबो जोङो नागिरबाय दङ माबा मोनसेफोर जागोन खोमा जोंनि लाइफआवबो माबा मोनसे साख्रि बाख्रिफोर नाबायबायगोन खोमा होननानै एसे एनै फरायनाया नांगौबासिम माबानानै फरायनानै दोनथ'नानै साख्रि बाख्रियावहाय एनै नागिरगासिनो दं आरोना होमबा नोंथाङाबो दायो माबाफोर खालामबाय दं नामा?
औ नोंथां आंबो बिदिनो फरायनायावनो फरायगासिनो दङ। दा जों मान मानसिफोरा माने सानो जे फरायनायखौ जों साख्रि बाख्रि नागिरनाय बा बिदिनो माबा मोनसे मावनायल' होननानै नाथाय सो सोलोंथाइया जोंहा बेफोरबायदि ओ मा होनगोन बेखौ साख्रि नागिरनायनि थाखायल' नङा आरो।
औ
बेखौ जोङो माने जों आजिखालाव थांना थानो थाखाय जोङो सोलोंथाइखौथ' जोंनो नांखाथारगोन।
बेखौ जों सोलोंथाइ गैयाबा जों माने ओ खाथि लामाखौबा हान्थिनो थाखाय जों माने जोबोद गोब्राब आरो आजिखालिथ' नै जोंहा बिगियाननि जुग जोंहा एआइनि जुग जों बेफोराव जों जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला एसेबाबो जों ओ रोङाब्ला जोङो माने जोंनि दानि जुगाव थांना थानाया माने एथ'बां गोरलै नङा आरो। थांना थानो हायो बाट माने एथबां माने गोरलै नङा आरो मा जों माने सोलोंथाइखौ नांथारगोन जोङो जोंनि ओ जोंनि ओरैनो फुंनि सिखारनायनिफ्राय जों मोनाजासिमाव जों ओ जा खामानि मावो बेफोरखौ जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों माने मावनो हायाखौनो होननांगोन आरो। बिब्दिनो दा जों सोलोंथाइखौ जों नांथारगौ आरो एसेब्लाबो। बिनो आरो।
औ
नोंथांमोननिथिंबो दा ओ गोबाङानो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय जानांगौ मानसिफोराबो।
औ नंगौ नोथां जोंथिंबो जाबायानो गोबाङानो माने सोलोंथाइ लाबायानो माने लेखा रोङै बा जाम्बा जाम्बि गैया गैयिखौनो होननांसिगोन आरोना। माने नांगौ बांसिनाय माने बयबो फरायना थाबाय। सोलोंथाइ मोनबाय बा लाबाय।
औ।
स्कुल बा बिदिनो माखासे प्राइभेट स्कुलफ्राबो माने गोबां जाबाय बिदिनो बेफोराव माने सोलोंथाइ लानानैहाय मोजां मोजां स्टुडेन्ट बा फरायसाफोराहाय सोमजिबोबाय बिदिनो गाव गावनि लाइफखौहाय माने एसेबाबो जौगाहोनो हाबोगासिनो दं आरोना।
औ जोंनि औ
ओ दायो अबावबाफोर माने गोजानावहाय सोलोंथाइनि बागै माने दावबायलांबाय नामा अबेबा एसे गोजानावहाय
औ-औ आं नोंथां आं गोजान जायगायावनो दंहैयो बिदिनो जों सोलोंथाइया जोंना ओम सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो मोनसे समाव जों गोजानावबो दावबायनांगौ गोनां जायो मानोना जोंनि खाथियाव जों गासिखौबो मोनजोबनो हानो नागिरा।
औ
ओंखायनो जोङो गोजान जायगायावबो थांनानै जों सोलोंथाइखौ लाहैनांगौबो गोनां जायो आरो।
औ
एंगायनो माने जों आं गोजानाव दावबायनानै नुबायदि माने जोंनि गामि एरियायाव जा सोलोंथाइ बि माने एसे खम आरो नोगोरै। एरियानिफ्राय रुजुनानै नायोब्ला मानोना जोंना गामि एरियायावहाय बिदिनो बारा गोरों गोरा मानसिफ्राबो गैया जायखौ नायनानै जों माने मोनसे जायोना जेराव गोरों-गोरों मानसि थायो बेवहाय माने जों बिसोरखौ नायनानै जों माने बिसोरबायदि जानो लुबैयो आरो बिसोरो जों माने मोजां मोनसे मथ टिभेसन मोनखायो आरो नाथाय दा बे गामि एरियायाव एसे खम आरो।
औ।
बेखायनो जोंनाव माने गामि औ गामि स गामियावहाय जों एसे सोलोंथाइखौ एसे खम नुनो मोननायखौ आं सानदों आरो, औ ना नोंथाङा मा सानो?
औ आंबो बिदिनो नुदों ओ जोंनि बे गिदिर-गिदिर टाउन बा सिटि बेफोरावाय माने गोबां माने मोजां-मोजां स्टुडेन्टफोर फरायनाय थायो। ओ इदिनो गामि एरिया ना एसेबाबो माबा जायो आरो। फरायनाय सोलोंथाइया माने नांगौ बायदि मोनजोबा ओ टाउनावहाय माने इदिनो नों आं बिदिनो माने मोगा मोगि जालायो आरो ना। उमुखाया माने साबसिन फरायदों आं बिनि साबसिन फरायनो हागोन नामा बेबायदि माने कम्पटिसना माने टाउन एरयायाव सोलियो आरोना। बेनि थाखायनो टाउन एरियायावहाय माने सोलोंथाइ लानाय बा मोजां-मोजां स्टुदेन्टफ्रा माने सोमजियो आरो ना। गामि एरियायावहाय एसेबाबो माबा जायो आरोना नों साननैसो इदिनो ओ मोजां फरायसिगोन बिनि उनावहाय साननैसो नि उनावनो माने बे एसे माने कमप्लिट जाखांनायनि उनावहाय बा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय थायोब्ला बे सासेखौ नुनानै बे सासेआबो एसे डाउन जानो नागिरो बेबायदिखौ नुयो आरो ना गामि एरियायावहाय।
औ-औ।
नाथाय टाउन एरिायावहाय बिदिखौ नुनो नागिरा माने टाउनाव माने कम्पटिसन बायदिसो जायो। टाउनावहाय नों हायोना आं हायो होननाय बेबायदि जायो आरोना।
औ-औ।
बेबायदिखौ मोनथियो आरो आं ना टाउनावहाय।
औ-औ बिदिनो। दा जों सोलोंथाइखौबो लाथारनांगोन जों जोंनि फैबाय थानाय उन्दै-उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौबो जों खोन्थानांगोन आरो। बे सोलोंथाइया मानि थाखाय गोनां जों सोलोंथाइखौ मानो लानांगौ बेफोरनि बेफोरखौनो जों फोरमायनानै होनांगोन आरो बिसोरनो।
उम।
दा नोंथां नै जोंना सबाबो जासिगोन।
औ।
नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय।
औ आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय। अबावबा खोनाफेरैखौ खोनाबाय बिनि थाखायनो नोंथां सिम आंनि बहुद गोजोननाय थाबाय नोंथां उनावहाय लोगो मोनगोन नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथाङाबो आंनो गोबां मिथियै बाथ्रा फोरमायलांबाय। दा जों उनावहाय आरो बिब्दिनो फिन मोनसे बेलेग टपिक लानानै जों सावरायबावनो मोनगोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम।
औ औ जागोन दे नोंथां औ दे होमबा।
औ दे नोंथां।